गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय जाबाय।
आंबो नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ फिन जासि हरबाय आं नोंथांजों मोनसे। गोनांथार खोथा लानानैसो ओ फनखौ खालामनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा आंजों सावरायनो हागोन ना? औ औ खोथाया जायैबाय नोंथां ओ जोंनि गामि ओनसोलाव ओ रायजोखौ जानाय आरो टाउन नि राइजो जानायनि सोनदै नोंथांजों आङो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां आंनो गामि ओनसोलनि गामि ओनसोलाव माबोरै राय जो रायजो एबा समाजखौ खुङो बिनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायफिननांगोन टाउन सहराव बोरै रायजो जायो एबा सोर
दे नोंथां बुंलाय।
बिदिब्ला आङो गामि ओनसोलाव बा बोरै रायजो जायो। बेबायदि बर' हारिया आं बेफोरनि बारै नोंथांनो सुंद'यै फोरमायलानोसै नोंथां।
दे फोरमाय नोंथां।
जोंनि गामियाव देरबोदों गामियाव देरबोखांनायनि उनाव गामिनिफ्रायनो गुदि फरायसालियाव थांनानै गामिनियावनो गाहाय फोरोंथाइखौ लादों एबा सोलोंथाइखौ लादों बेनि उनावहाय आङो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो थाखाय आङो टाउनाव फैनांदों आरो नोंथां एबा नोगोराव फैनांदों। बेयाव आङो गोबां रोखोमनि बायदिसिना रोखोमनि मा फारागथि नुनो मोनदों आरो नोंथां। बेबायदिनो गोबां फारागथि दङ, फारागथिखौ आङो दा नोंथांनो फोरमायलांनोसै। बेबायदिब्ला आङो गामि इरि गामि ओनसोलाव आरो टाउन ओनसोलनि गाहाय गुदिनि मा दाव आङो गामि ओनसोलखौ फोरमायनोसै। जोंनि गामिनि जिबना जोबोद रैनो सादारन जायो आरो नोंथां। जोबोद सान्थि थानो थायो जोङो आरो जोङो मिथिंगानि गेजेरावनो थानानै देरो जोंहा गामियाव दङ बिफां-लाइफां दाउसिन-दाउला सोमखोर समायना मिथिंगाजों बुंफबजोबनाय जोंना। जेरैथिंबो दै सारि-सारि दैमा दङ जिङाव हाखर- हाला दङ जाय जाय जायगायाव जोंहा ना बेदरफोर जानोब्ला जों हा दङ बान्दो बे बान्दोआव थांनानैनो जोंहा ना हमनानै मोनजायो। बेबायदिनो जोंहा फुङाव जायोब्ला जोंहा जोंखौ दाउलाया गिसिरनानै फोजायो आरो जोंहा बायदि रोखोमनि दाउसिन दाउलानि मेथाइ खननायखौ जोंहा खोनानो मोनो आरो नोंथां। आरो जोंनि जिउ खुंनायनि गाहाय राहायानो जाबाय आबाद मावनाय बेनि थाखायनो जोंनि था गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा आबादाव सोनारो नालाय फुं जाब्लानो जोंहा सिखार जाखायो बयबो सिखारनानै बयबो गावबा गाव आबाद दुब्लियाव थांनानै आबाद मावहैयो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय आरो नोंथां। आरो जोंहा टाउननि बायदि गुबुंले बार जानांगौ गोनां थि गैया जोंनि जानाया जानाय बारा जोंना मा पलिउसन फ्रि आरो। जोबोद गोजोन एबा जोबोद मा होनो गोग्गो बारजों सानफ्रामबो हां लानायाव बाहायो आरो नोंथां। आरो मोनसे खोथाया जाबाय जोंहा गामियाव मा बयजोंबो सोमोन्दोआ मोजां जायो आरो बेबायदिनो ज' ज' जेरावबो हाबा-हुखा जायोब्ला ज' ज' खामानि मावो बिदिनो सो-बोसोरहाबा न'खराव माबाफोर हाबा-हुखा जादोंब्ला सोरबा फिसाजो बिलाइ हरदोंब्ला एबा सोरबा फिसाला लाबोदों फिसालानि थाखाय बिहामजो लाबोदोंब्ला मा जायो जोंहा खामानि मावनांगौखौ मा होनो माबा लालाय नाङा जायो आरो नोंथां जेरै बेबायदिनो हाजिरा लालाय नाङा। जोंहा बयबो गामिनि मानसिफ्रानो ज' ज' फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै हाबा-हुखा खालामनि खामानियाव मदद होलायो आरो नोंथां जोंहा। गावजों गाव जोंहा बेबायदिनो टाउननि बायदि एफाफ्रा बां बिजि लाइफ एबा बेस्थ' लाइफ नङा आरो। जोंना ला जोंना जिब'ना सिमफोल सादारन जायो। बेबायदिनो जोंहा
सुबिदा दंब्लाबो जोंहा माखासे जेंनाफोरजों जुजिनांगौ जायो। जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा आबाद फोथाराव आबादनि बोथोर टाइमावल' जोंहा आबाद मावो आरो नोंथां जेब्ला आबाद जोबखाङो अब्ला जोंहा बांसिनानो मा रां रुफा खामायनो एबा जेबो खामानि मावनो जोंहा जेबो खामानिनो थाया आरो। जाय थाख थाख हाया जायो आरो नोंथां। नाथाय टाउनावथ' जेब्लायबो खामानि मोनबाय थायो नाथाय जोंना गामि ओनसोलाव बेबायाददि खामानि मोनबाय थाया। आरो जोंना मा गामिफोराव जेनेबा हाबा हुखा बेबायदिनो जोंहा बैसागो मागोफोरबो जायोब्ला जोंहा ज' ज' जोंहा मा बयजोंबो आबै आबौमोन ज' ज' मोखां नायलाय नायलाय जोंहा बे मा होनो बैसागो फोरबो आरो मागो फोरबोखौ जोंहा मागि नानै रंजानायनि गेजेरजों मोसानायनि गेजेरजों जानाय लोंनायनि गेजेरजों जोंहा बे बैसागो गो आरो मागोखौ फालियो बरायो। आरो बरायखांनायनि उनावबो जोङो बे बैसागो आरो मागो फोरबोखौ बिदाय हरो। रंजा खुसियै।
औ नोंथां।
बिदिनो जोंहा आरो माखासे जेंनाफोर दंबावो बे जेंनाया जाबाय जोंहा गामि ओनसोलाव जोंहा गुजि
मा।
सुबिद
स्कुल दङ एबा फरायसालि दङ नाथाय जोंहा गोजौ फरायसालियाव थांनो थाखाय जोंहा टाउननि टाउनाव थांनांगौ जायोबा गोजान जायगायाव थांनांगौ जायो, बेबायदिनो मालाबा लोमजाब्ला साजाब्लाबो जोंहा सावस्रि बिफानाव थांनोब्ला गोजान लामा हाथिनांगौ जायो आरो नोंथां, आरो बेबायदिनो जोंहा मा? हान्थामेलानि राहा गारि मथरनि राहा जोंहा गैया जायो आ रो नोंथां बेबायदिनो जोंना मा होनो बे देभेलपमेन्टआबो खम जानायखौ नुनो मोनदों आरो। नोंथां जौगानायखौ। बेबायदिनो आंनि बुंनायखौ आङो बेयावनो फोजोबबाय बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायदो नोंथांनि टाउन नि जिबनखौ बोरै
औ नोंथां ओ गामिया रि जिउ खुंनाय राहा आरो टाउ- टाउन एबा नोगोरनि जिउ खुंनाय राहाया जुनानै नायोब्ला नाथाय जों गोरोबलायनायखौ नुनो मोना मानो होनोब्ला गामियारियाव जिउ खुंनाया ओ एसे गरलै आरो गोरलैआवनो जिउ राहाखौ खुंनो हायो नाथाय टाउनाव जिउ राहा खुंनाया गो गोरलै नङाबो होननो हायो मानो होनना बुङोब्ला थाउन आरो गामिनि नि फारागथिया गोबां नुनो मोनो। जोङो टाउनाव सो- माहोनो जिउ खुंनाय राहा होनोबा जोङो। ओ जिउनि एबा न'खर खुंनायनि गासैबो बेसादफोरखौनो जोङो मा ओरैनो फ्रियावनो मोना बेफोरखौ जों गासैबो रां रुफा एबा थाखा फैसाजोंसो होनानै जोङो बायनो गोनां जायो। जेरै जोङो जानायनि आदार होननानै बुङोब्ला जों टाउनाव जायगा गैयैनि जाउनाव जोङो आबाद मावना जानो मोना बिदिनो जोङो ना हमना जानो मोना गामि थि बेनिखायनो जों मा बायनानै जाजोबनो गोनां जायो बेखायनो जोंहा मा थाखा नांगौ गोनां जायो आरो। मा गामि ओनसोलाव जोंङो बेफोरखौ ओ माहोनो जोङो ओैरैनो नायगिर नानै एबा फियै जोङोनागिरनानै जानो हायो आरो बेखायनो गामि ओनसोल ओनसोलाव जो मा जिउ खुंनाय राखौ जों गोरैयैनो खुंनोहायो नाथाय जों थाउनाव जों गोरलैनो हाया बेनिखाय मा होनो थाउनाव आरो बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा बुंदों सोलोंथाइ सोंलोंथाइखौ गामि ओनसोलाव जोङो गुदि थाखो खौ जोङो लानो मोजां गोरलै आरो मा होनो ओ गोजौ सोलिनायनि थाखाय जोङो गामि ओनसोलाव एबा गामियारि ओनसोलाव मोना होननानै बुंदों नंगौ बियो थारैनो सैथोआनो। गुबुन फारसेनो नायनो थाङोब्ला मा होनो गामि ओनसोलनि गामि ओनसोलाव टाउनाव फैनो गोनां जायो गोजौ थाखोलनि थाखाय नाथाय टाउननिफोरा टाउनावनो जायगायावनो मोनो आरो। आरो थेवब्लाबो मा टाउननि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला टाउनाव मोननो हागौ नाथाय मा टाउनावबो जिउ खुंनाय राहाया जोबोद गोरान होननानै बुंनो थांनांगोन मानो होनब्ला दानि जुगाव नायोब्ला जोङो सोरखारि साखर्रि गैयाब्ला जों टाउनाव सोलिनायानो गोब्राब म मानो होनना बुङोब्ला सोर टाउनाव जानाय गासैबो मैगं थाइगं मुवा बेसाद नांगौ जानाय सानफ्रोमबो जिउनि गासिबो मा टाउनाव बेसेना बांसिन बांसिन आरो नाथाय गामि ओनसोलाव जोङो बेखौ बेसेन नाङा जाासेबो मोनो एबा न'खरावनो मावनानै जोङो जानो हायो बेनिखायनो मा टाउनाव फैसानि गोनांथि एबा जिउ राहा खुंनाया एसे गोरासिनो आरो' बिनिखायनो मा होनो टाउनाव नाथाय सोलोंथाइखौ गोरलैयै मोननो हागौ एबा जायगायाव मोननो हायोब्लाबो नाथाय सोलोंथायाइयाव मा होनो गामि ओनसोलावबो बिदिनो हायो टाउनाव फैनानै लानो हायो सुबिदा मोनो न'निफ्राय फैनानै दानि जुगावथ' मा होनो
गारि मथराबो बांबाय नालाय हायो आरो नाथाय टाउनावबो गोरलै नङा जेरै थानाय जिउ राहा खुंनाय जेरै थानायफोराबो जेरै गोरलै नङा आबहावाफोराबो गुबुनले जेरै गारि मथरजों बिदुंनि दुंथायाबो एसे बाङो टाउनाव लोगोसे मा होनो ड्रेननि एबा नालाफोरनि मोनामनायफोराव बाङै बेथि लोगोसे प्लास्टिक गारनायफोराबो साखोन सिखोन नङा टाउनफोराबो आरो मोना जायोब्ला थाम फै बिदिनो सानदुं दुङब्ला गरमाव नोङो थानो हाया सानदुं गोसायोबा बि दुंनि दुंथायाबो बाङो नालाय जोबोद गरम जायो कारेन्ट थानानै मा जानो नाथाय गामि ओनसोलनि बदि ओ मा होनो फ्रेस बारा हौवा मोना आरो मा मानो मा होनो बेखौ ओ नोंथां बर'आव मा होनो फ्रेस बारा हवाखै
गोगो बार नोंथां
गोग्गो बारहावा औ गोग्गो बारहावाखौ मोननो गोब्राब जायो र' औ नोंथां बेफोरखौ मोननो गोब्राब जायो आरो' नाथाय गामि ओनसोलाव बेफोरखौ मोननो हायो नोंथाङा बुंनाय थिगानो नाथाय टाउनाव बिदि मोननो हाया आरो सोलोंथाइ माबाफोरखौ मोना मा जानो नोंथां टाउनावबो देहायानो थिग थाब्ला सोलोंथाइ एबा माबा मोनसे जाफुंनो थाखाय नों मा नांगोन गिबियावनो गोग्गो देहा गोग्गो सोलेरफोरखौनोङो दाफुंनो हानांगोन अब्लासो मा जिउ खुंनायाव एसे गोरलै जायो आरो आरो मा होनो जोङो टाउनाव गासैबो मा मोन मोन मोननो हागौ माने जोङो मैगं थाइगं बायना जाब्ला मा जोङो हासार होना बायनाय एबा ओ मा होनो बांगालफोरनि जोङो मैगंफोरखौ बायना जानो गोनां जायो बिथांमोनाथ' ओ फालांगियारिनि थाखाय बिथांमोना अर्गेनिक फारम अर्गेनिकै मा होनो ओ आबादखौ मावा बिथांमोनहा गोबां रासायनारि हासारफोर बाहायनानै मैगंफोरखौ बांसिननो थाखाय आबादखौ मावो बिथांमोना नाथाय मा गामि ओनोलाव जोङो न'आवनो मावनानै मोनजायो नोंथां नङा होनबा नोंथाङा
औ थां
थिग बेबायदिनो ओ मा होनो गामि ओनसोलाव मोजांसिन आरो आंनिबा जोङो टाउनाव थानानै जोबोद खस्थ' मोनदों जोङो गामि ओनसोलनि जों मैगं मोनजाया देहाफोरखौ जोङो गोग्गो लाखिनो हाया जेरै जोङो गामि ओनसोलफोराव मोनाबिलिबानो जोङो गुसु बारहावा गोग्गो बारहावाखौ जानो थांनो हायो नाथाय जों टाउनाव गोगो बारहावा ननायागिरनो बेसेबा गोजान गोजान थांनो गोनां जायो नोंथां बेफोरावबो जोंहा मा ओ लामा हान्थिनायनि जोङहा खरसाया बाङो आरो बेनिखायनो टाउनाव गोरलै नङा आरो आंनि बायदि बिदिब्ला जिउ खुंनाय राहाया सोंलोंथायफोरखौ जोङो जायगायाव मोनो ना सोलोंथाइनिख्रुइ मा देह दहा देहा गोग्गो देहाफोरा गोनांसिन आरो आंनि साननायाव आरो बे गोग्गो देहा थाब्लासो मा जायो सोलोंथाइखौ नोङो लानो हागोन आरो' नङा होमा नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां।
बिदिबां समाबो जानानै फैबाय नोंथां दोनथ'नोसै नामा!
दे दे नोंथांनो दोनथ'नोसै। नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। गोजोन्थों।